नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ खोनादों
नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ फ्रि
बिदिब्ला मानि सायाव रायज्लायगोन
ओ जानाय लोंनायनि सायावनो रायजलाय जागोनदां
अब्ला दे होमबालाय जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनोसै
अ
नोंथांनाव आं मोनसे सोंनो लुगैदों आरो ना जानाय लोंनायनि सायाव
औ
नाफामखौहाय मारै बानायनाय जायो बिनि सायाव सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो होनांगोन नामा आंनि सिगाङाव
औ हागोन ओम ओ गिबियावनो
ओं
नाखौ आजिखालिथ' नाखौ बायनानैबो मोननाय जायो आरो ओ गुरनानै लाबोनानैबो मोननाय जायो आरो ना ओमफ्रायो गि गिबियावनो नाखौहाय सायनानै ओ बिनि बिगुर बायदिसिना खि बायदिसिनाफोरखौ गारनानैहाय आराम सुनानैहाय सान्दुंङाव फोरानो आरोना फोरानखांनायनि उनावहाय बे जेनेबा रानो ओ गोरान जायोना अब्ला बेखौहाय
औ
औ माबा मा होनो भयामाव ओमफाय सोना दोनथ'नानै ओ वालावहाय देनाय जायो आरो ओ बेखौ हारसिङैनो देनाय जाया ओ बेजों लोगोसे थास' गांखं ओमफफ्राय ओं था
ददाललिनि गांखं गं बायदिसिना बिदि होननानै दे जायो आरो जेब्ला ओ देखांनायनि उनावहाय बियो आ गे
उम
गेलेगोन ना अब्ला बेखौ हासुं एबा बयामफ्रावहाय थुनानै एखेबारे गोरायै मारिनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बार हाबनो हायै बायदि ओमफ्राय
औ औ
बिनि मास मोननैसो थानानै बेखौ जानो हासिगोन आरो बेब
औ औ ओरैनो नाफामखौहाय औ औ र' ओरैनो नाफामखौहाय मा माजों जानाय जायो मा मा मैगंजों जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
उम
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना हेलौ
ओम हागोन नाफामखौहाय ओरैनो
खोनादोना
औ खोनादों
ओरैनो नाफामखौ मा माजों जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
अ बिदिब्ला
ओ ना औ नाफामखौ ओरैनो नारजिफोरजोंबो जानाय जायो आरो गाव गोजा बिदै फुदुंनाबो जानाय जायो बा थोन जानाय जायो थास' बिबारफोरजोंहाय जानाय जायो आरो।
ओं ओं
औ नोंथाङा मालाबाफोर ता- मा होनो नाफाम जाखांबायायो नामा?
औ औ जाखांबाय बिराद गोथाव मोनो आं नाफ्रा नाफामखौ
ओ बिनि टेस्टआाहाय बोरै जायो एसे खोन्थाना होलाय?
उ हेल'
हेलौ औ
आंनि रावखौ खोनादों दा?
औ खोनादों
अ नाफामनि टेस्टखौथ' आं मारै फोरमायनो जायखिजाया बिनि टेस्टआ बिराद गोथाव आरो ना माने आं बिराद गोथाव मोनो ना फामखौहाय। माने नाफामा गाससिजोंबो जाजायो आरो ना। गासैजोंबो जाजायो माने बिदिनो बा गाव गोजा बिदै फुदुंनाबो जाजायो ओमफ्राय गाव गोजा बाथोनबो जाजायो ओमफ्राय नारजिफोरजों जाजायो थास' बिथ'राइजों जाजायो थास' बिबारजों जाजायो आरो ना। बिराद गोथाव मोनो आं नाफामखौ जानो बिदिनो बिनि टेस्टखौथ' बुंनो नाङा माने बिराद गोथाव जायो आरो ना नाफामा।
औ
नोंथाङा नाफामखौ जानो गोथाव मोनो नामा?
औ मोनो।
अ ओरैनो नों नोंथाङा मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन ओरैनो आङो न'आवनो थायनाय थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदिखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो। बेनि सायावनो आनारस आफेल आं गुबुबलिफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो।
औ औ
औ
ओरैनो नोंथाङा फिथाइ साम थाइनि नामखौ मोनसे मोननैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अ दे बिदिब्ला एसे फोरमायना होदो।
औ जेरैखिहाय लकेलावनो मोननाय थाइजौ खान्थाल थालिर ओमफफ्राय नारें बिदिनो आफेल आंगुर नासपथि आनारस बायदि बायदिफोर आरो। उम
औ औ
औ
ओरैनो हाग्रानि मा मा मैगंखौ जानाय जायो? सुबुंफोरा बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा माने मैगंनि नामखौ आरो ना। बुंनो हागोन नामा नोंथाङा औ औ औ हाग्रानि मैगं।
मैगं जेरैखि थ' थ'बोथ' हाग्रानि
औ थास'आ थास'खौथ' न'आवबो गायो आरोना हा
नबो गायो औ औ औ जेरैखि थास'खौ बुंबाय आरो आङो थास' ओमफाय बिदिनो दिंखिया
औ
एलासि
ओं-ओं
मान्दे ओमफ्राय बेनो बायदिसिना बेफोरनो आरो ओम
ओरैनो जारि खिफि बेन्दों बेफोरबायदि आरि मैगंफोरखौ जायो आरोना औ-औ
औ
नोंथाङा दाउजों जारि बिदै माने बानलु गोसा फुनानै जानायखौ गोथाव मोनो नामा
औ मोनो मोननाया
अ
औ
जारिजों दाउ बिदै फुदुंना जायोब्ला माने देहाफोरखौ बिराद आराम राखांङो होनना बुङो आरोना
औ-औ
ओमफाय नोंथाङा बे ओंख्रिखौ जानानै नोंथां देहाखौ माबायदि मोनो
ओं ओरैनोथ' बे खौथ' बांद्राय जाफ्लेबाय थानाय जाया नालाय गोबावजोंहाय खे जायो दाउजों जारि जोंहाय औ
नालाय
औ गोबावजोंहाय बिदिनो बानलु गोसा ओमफ्राय बिदिनो
मा होनो बिदि बरि बेफोरबायदि जारि फोरजोंहाय जानाय जायो आरो बेखौ माने बेखौ जायोबाथाय माने स्रां मोनो आरो देहायाहाय माने गोरा राफोद बेफोरबायदि मोनो आरो
ओं ओं
औ बेफोरनोमोन आरो
औ
औ
ओरैनो नोंथाङा न'नि मैगंफोरनि माखासे नाम एबा मुंफोरखौ खिन्थानो हागोन नामा
औ हागोन माने न'आव गायनाय आरो ना
औ-औ न'आव गायनाय
न'आव गायनाय जेरैखि मैथा आलु बहल जिंखा सबायबिमा भिन्दि
उम
उम मैथा बांगाल
औ-औ
लाव जोगोनार बेफोरबायदि आरो न'आवहाय गायनाय नालाय खांख्रिखला केरेला बेफोरबायदि आरो नोंथाङाहाय हाग्रानि मैगंखौ बांसिनै माखौ जानो गोथावसिन मोनो
हाग्रानि मैगं होनोबाथ' आं बांसिनानो माने गोथाव मोननाया जाहैबाय इदिनो दिंखिया ओमफ्राय जारि बेफोरनो आरो
औ औ
औ
ओम
नोंथाङा माबाफोर सोंनांगौ दं नामा
औ दङ दंनायालाय सोंनायालाय सोंनांगौआलाय
ब्ला सोंनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया
अ ओ ओ नोंथाङा दहाय जे बुंदोंमोन ना मा होनो नाफाम
ओं ओं
नाफाम देनाय ओ बेखौहाय मा माजों जायो ओमफ्राय आरो बेफोरखौ मा माजों गोथाव जायो बेफोरखौ एसे खोनदाना होलाय आरो बोरै जायो बेफोरखौ एसे ससे माने
नाफामनि गोथावखौथ' बुंनोनो नांला आरो ना माने फोरमायनो हाखाया ओमफ्राय नाफामखौ ओरैनोबाबोथ' देनानै हासुं एबा बयामाव मास मोनसे दोनखांनायनि उनावसो जानो हायो आरो ना नाफामखौथ' ओरैनो गाव गोजाबो एवना जानो हायो ओमफाय ओरैनो गाव गोजा बिदैबो फुदुंना जानो हायो ओमफाय इदिनो थास' बिबार थास' आथिं एफोरजोंबो जाजायो ओमफ्रायहाय माने नारजिजोंबो जाजायो आरोना थास' नारजिंबो जाजायो आरो नाफामा माने नार्जिजोंबो बिराद गोथाव जायो आरो ना थास' बि
औ माने गासैजोंबो जाजा फ्रामो आरोना
औ औ नाफामा गासैजोंबो जाजा फ्रामानो फ्रामो
ओम उम दे आरो
नारजिजोंबो बिराद गोथाव मोदोमो आरो ना नाफामा गोथावनो ओम
गाव हारसिंबो बाथोन
थाङा
औ
नोंथाङा माबा होनदोंमोन
औ माने आं बुंनो सानदोंमोन आरो नाफामखौहायबो ओरैनो गाव गोजा बाथोन जायो होननानै
औ औ जायो
औ औ
ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोर खौ जानो गोथाव मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओम जेरैखि ओम नारजिजों अमा सबायजों दाउ अनला आलु थास' बिबार बेफोरखौनो गोथाव मोनो आरो जेरैखि बेफोर बर'नि ओंख्रि ना बेफोरखौनो जानानै गोथाव मोनो आ रो औ
आंबो बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो बिराद मोजां मोनो आरो ना आंबो बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो बिराद गोथ थाव मोनो आरो बुंनोनो नाङा ओमफाय दाथ' थास' बिबारनि सिजोन जालायबाय नङा होमबा
औ
थास' बिबार मोनसिगोनलाय नै दायो मोनबायानो आर ना ओरैबायदि गोथाव जायो आरो ना थास' बिबार ओंख्रिया बुंनोनो नांला आरो नाफाम एसे होदो नाफाम गैयाबा ना गोदान एबा ना गो थांफोर होदो अमा बे
औ
बुंन नांला आरो बेफोरजों बिराद गोथाव जाखायो आरो
औ
औ औ
ओम ओम
अब्ला नोंथां बेखिनिसिमनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे
औ औ
औ